खोनादों ना
औ खोनादों
अ नोंथां दा नोंथाङा बिजि नामा
बिजियाथ' नङामोन
अ नोंथांजों बिदिब्ला माने आङो जोंनि बर'नि मा होनगोन मुलि बाहायनाय आरो बेनि बेफोरनि सोमोन्दै माने एसे सावरायनो सानदोंमोन
अ अ औ औ सावरायजागोन सावरायजागोन
अ बिदिब्ला माने जोंनि बर'फ्रा मा मा जाबा मा मा बिफां लाइफां बिफांखौ मुलि हिसाबाव बाहायो बेफोरखौ एसे सावरायनोसै आरो नोंथांजों जेनेबा मा होनगोन जोंना बे मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफाङानो गासिबो मुलि हिसाबावनो बाहायजायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ दा बे मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफां गिदिर जात फिसा जाथ मानलाग्रा बा रोदा बा दंफां बिगुर बिलाइ बेफोर जोंना गासिबो माने दोरोङारि आदबखौ बाहायनानै दोरोङारि आदबजों माने जोंना मुलि हिसाबै बाहायजायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ दा बिदिनो माने मानि मुनि गिदिर फिसा सिनायोना नोंथाङा
औ औ सिनायो
औ माने बियो दुब्लिबारिफ्राव अबावबा एसे सिदोमा हाफ्राव रज'यो नङा होमबा नोंथां
औ
औ जेनेबा बे मानि मुनियाथ' गिदिर जात फिसा जाद दङ ना
औ
बेफोरखौ माने मानिमुनिखौ जोङो लोमजानाय बा गुजुनाय बेफोरबायदि बा खिलुनाय थै खम दुरबल बेफोरबायदि मानसिफोरा माने मुलि हिसाबै बाहायो आरो जोंनि बर' माने बर' हारियाव जेनेबा लोमजानाय जायोब्ला माने ओ बे मानिमुनि बिदै फुदुंनानै लोंबा सिफ्लेनानै जाबा माने एसे खमायो आरोना खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
अ ओमफ्राय बिदिनो आरो गुजुब्लाबो जेनेबा जोङो बे बिलाइखौ सिफ्लेनानै बेरे बि बेरे बिदै मा होनगोन बे बेरे मोदैया बेजों माने लोङोब्ला माने बे गुजु हाबथारनाय फोराबो एसे थामियो आरो जोंनि बर' समाजाव माने फोथायनाय बायदिब्ला आरो खिलुनाय जाबाबो माने फुं मोना माने बिलाइफोरखौ सिफ्लेनानै लोंबाय थायोब्ला माने बै खिलुबाय थानाय एसे जाफ्लेबाय थानाय सानथाम सानब्रैसो बा एसे गोबाव सम हालागै जाबाय थानाय मानसिना माने एसे खमायो होननाय नै बिसो माने बे मुलिखौ बाहायनाय जायो आरो
औ
औ बिदिनो आरो जोंनि बे फिसा फिसा ओ लाइफां सनाफुलि सनाफुलिखौ सिनायनो नोंथाङा?
औ सिनायो
औ बेखौबो जोङो गुजुनाय बा लोमजानाय बै खब्ब' सिनाय होनो ना नोंथां
औ
जेनेबा बे बेफोरबायदि फिसा फिसा बेमाराव बेखौबो बाहायनाय जायो आरो बेखौ माने मानि मुनिजोंनो सिफ्लेनानै लोंनाय जायो आरो बेखौ माने
औ
जोंनि माने आबै आबौफोरा बेखौ गोदो गोदाय माने बाहायबोदोंमोन आरोखि दानि जुगाव माने सोब जायगायाव बाहायनाय नुवाब्लाबो बेफोर बेफोरखौ मुलि हिसाबै बाहायनाया माने जोब नानै थांदोंबो होननानै जों बुंनो हाया आरो माने अबेबा अबेबा ओनसोलाव बेफोरखौ दासिमबो माने खालामबाय थायो
औ
बा बेफोरबायदि आरो बिदिनो जोंनि माने जानाय फिसा फिसौ जि जों मैगं हिसाबै बाहायनाय बेफोरबो माने गासिबो लाइफांफोरखौनो होनजायो आरो मुलि हिसाबै जों बाहायजायो होननानै
औ
नोंथां बे फुदिनाखौ नोंथाङा सिनायोना?
औ सिनायो
औ औ बे बिफांखौबो जों माने बै आमाय मोननाय बे गरम दिनाव जायो नङा होमबा नोंथां
औ
बांद्राय गरमजों जायोना बे आमाय मोननाय बेमारफोरा माने बिदि आमाय मोननाय समाव ओ बे फुरिना बिलाइखौ जायोब्ला माने हामो होननानै फोथायो आरोखि जोंनि बे बर' हारिनि सुबुं फोरा आरो गोबानायफोर जायोब्लाबो माने बे फुरिना बिलाइखौ सिफ्लेनानै माने दैजों लोङोब्ला दमायो बा हामो होननानै माने ओमफ्राय बिदिनो खर' गिदिंनाय गोबानाय बेफोरबायदि जायोब्लाबो माने जाफुनाय समावनो बै फुरिना बिलाइफोरखौ देग्लिनानै लोङोब्ला माने हामो होननानै जों मोनथिनो मोनो आरोखि
औ औ
दा बिदिनो जोंनि माखासे बिलाइ आरो माखासे बिगुर बा दंफांनि बिगुर बेफोरखौ जोङो माने अबेबा अबेबा माने हारसिङै बाहायजायाब्लाबो माने मोन बे अबावबा दंफां बिगुर रोदा बेफोर माने मोननै मोनथा थामजों जमा खालामनानै बाहायजायो आरोखि
औ
सिब्रु सिब्रुखौ सिनायनो नोंथां सिब्रुआथ' जेनेबा दैयाव रज'योना दै थानाय जायगाफोराव बा बोरिफोराव एसे सु फिसा फिसाफोरबो थायो बे बिफाङा बेखौ जोङो माने बै सब'खा खब बे खब जानाया बेफोर समाव माने गोदोहाय बांसिन मानसिफ्रानो बाहायोमोन आरो माने दानि जुगावथ' जोङो माबा मोनसे जाबानो टेब्लेट जानाय माबा मोनसे जानाय माने डक्टारनावसो थाब थाब थांनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दा माने खिन्थु जोंनि गोदोनि दिनाव माने गोदोनि बर' सुबुंफोरा माने बिदि डाक्टार फोरनाव थाब थाब थांनाय हुदाया गैयामोन नालाय गाव गावनो माने गावनि रोंगौथिजोंनो बेफोरखौ माने मावनानै जायोमोन आरो बेबायदिनोथ' गोबां जों फिफां मानलाग्रा फिफां माबा एसे गिदिर जा बिदिनो बेदर थांग्रा बेफोरबायदि फिफांफोरखौ जों मोनो आरो माने बेफोर दाउसा मोख्रेब बेफोरबो माने दाउसा मोख्रेबखौ सिनायोना नोंथाङा
औ
दा बेफोरबायदिनो जों माने गासिखौबो जोङो आथिखालाव माने नुनोनो थांलिया अबेखौबा बबेखौबा नङा होमबा नोंथां
औ
दा बे नुनो थांयै बा टाउन सहराव मोननो थाङै बेफोरनि थाखायनो माने बेफोरखौ बाहायनायाबो खमायलांबाय होनजायो आरो दानि जुगाव होमबाबो अबावबा अबावबा ओनसोलाव थ' दासिमबो माने बेफोरखौ मोननाय जायो नालाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां जोंनि माने बर'फोरा बे मिथिंगायावनो थानाय मिथिंगाखौनो मोजां मोनग्रा हारि हिसाबै माने बे मिथिंगानिफ्रायनो माखासे बेफोर मोननाय फिफां लाइफांफोरखौ माने मुलि हिसाबै बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां
औ
माने जों जोंनि गेजेरावनो गोबां बेफोरबायदि गियान थानाय बेफोरखौ जों मोनथिनो हायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंसिनिथिंबो दासिमबो बेफोरबायदि बाहायनाया जायो नामा नोंथां
औ जायो माने बे सुबुं मुलि बाहायनायाथ गोदोनिफ्रायनो सिलिबोनाय नालाय बेनिफ्राय आरो गामि ओनसो ल बा बिदि एरियाफोरावथ' आथिखालावबो दासिमबो बेफोरबायदि फिसा फिनला बिफां लाइफां जेरै माना मुनि आरो खिफि बेन्दों सिब्रु बेफोरबायदिफोरखौ मोननाय जायो नालाय
औ
बेबायदिनो दासिमबो नुयो जोंनि ओनसोलावबो दा जोंहा बिदि एसे लोम जाख्रुब नाबा साख्रुब सुख्रु बिदि मोनोब्ला बा गगा मोनोब्ला जोंना आरो ओ मानिमुनि बा दाउसा दाउ दाउ बेनिफ्राय उम खिफिबेनदों बायदि बिदिनो जारि आरो सना फुलि रुफा फुलि दि बेफोरबायदिखौ माने बिदै फोरुदुंनानै लोंनाय बे बे बेजों बे लोमजानाया खारो होननानै जोंनियाव फोथायनाय दंङ बेनिफ्राय जोंना उदै सानाय जाब्लाबो ओमफ्राय सफारि बिजौाया फ्राय सफारि बि जायो बेखौ सिफ्लेनानै बा ओरैनो गोथांयैनो जायोब्ला जोंनाव बे उदै सानायफ्रा हामनाय बेफोर बेफोर दंङो बेफोरखौबो दासिमबो माने जोंङो माबानायखौ जानायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंहा दङ आमाय लोगो मोनोब्ला थालिर रोदा बेफोरबायदि फोथायनायफोरा दं आरो गेजेरावबो जोंनिया
औ-औ
बेनिफ्राय आरो गगा मो गगा मोननाय बेफोरबायदियाव बै सामब्राम गुफुर थाव लगायनानै फोनना लानाय गन्थं गोदोना बेफोरबायदियाव फुनना लानाय बेफोरबो दंङो बेफोरोबो जोंनि समाजाव दासिमबो दंङो आरो बाहायजानायखौ जोंङो नुनो मोनो
बेनिफ्राय आरो खिनाय जायोब्ला खिनाय जायोब्लाबो बै सफारि बिजौ आरो बै थालेर थालेरनि मादानि दैया बेखौ लोंङोब्ला हामो बेफोरबायदि फोथायनाया दङो आरो जोंनियावबो
औ
गाज्रि बेफोरबायदि जानायाव
माने बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों दासिमबो दं होननानैनो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दा बिदिबा जों सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां दोनथ'नोसै
सम मोनोब्ला सावरायफिनसै नोंथांजों
औ औ औ
औ दे होमबा नोंथां
औ दे